औ नोंथां खोनादों?
आसा नोंथां मा खालामदों दालाय?
आं ओरैनो गोलांनानै दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो जिरायना दं आरोना नोंथां।
अ औ औ।
ओ ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
जानायफ्रा जाबाय नोंथां जानायालाय।
आदसा ओमफ्राय
खबरफ्रा बिदिनो होनथां गोबां गरमथार।
अ आतसा नोंथांङा फ्रिबा आं टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
टपिका बेनो जे ओ जोङोहायो बिदिनो फरायनाय सम फरायनाय समफोरावहाय बिदिनो जोंहा गेमफोरा मोजांना गाज्रि बेनि सायावहाय नोंथांनिसिम मोनसे सो-सोंनो सफैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथां आं फोरमायनो बिदिब्ला नोंथां।
औ।
ओ जोंहा बिदिनो गेमफोर गेलेबाय थायोब्ला फरायनाय समाव जोंहा बिदिनो गोबां गोहोम गो ग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां। आरो जोंहा बिदिनो गेमफोरखौ बांद्राय बिबांआव ओ जा दानि जुगावसो जोंहा बिदिनो गोबां गेमफोर ओंखारनायखौ जोङो नुनो आरोना नोंथां। औ औ। औ बिदिनो जोंहा आथिखाल जुगाव बिदिनो गोबां ओ गेमफोर गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोबा जोङो बिदिनो ओ दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर ओ ओ पाबजि मबाइलफोर गेम गेलेनायखौ नुनो मोनबाय। आरो जोङो बिदिनो गोबां फ्राय ओ सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नुनो मोननाय जायो जे ओ दानि सुबुंफोरा जा गथ'फोरा बिदिनो गोबां ओ गेमफोर गे गथ'फोरा मोजां जाया आरो बिदिनो गेमफोरखौ गेले सानसे सानसे सानसे गेलेयोब्ला जोंहा बिदिनो जानाय लोंनाय थिग गैयाब्ला बेनि सायावबो गोबां बेमार आजारफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो जोंहा बिदिनो गोबां बेमार आजारफोरखौ जानो जानो जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो फरायनाय समावथ' जोंहा बिदिनो फरायनांगौ सम। जाय समखौ जोङो बिदिनो नस्थ' खालामना लागोन। बा जोङो बिदिनो स्कुल कलेजफोराव बिदिनो गोबाव सम थाङालासिनो गोबावजों खनसे थाङोब्ला जोंहा बिदिनो लाजिनाया जोङो जोंनियाव हाबगोन। जायनि थाखाय जोङो बिदिनो लेखा फराय बा लेखा फरायनाय बा बे सोलोंथाइ लानायाव जोंहा बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर जागोन आरो नोंथां। आरो जोङो नुबावो गेजेरजोंनो गोबां जौनायखौ जों नुनो मोनो
जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना बैफोर गेमफोरावहाय बिदिनो ओ बिदिनो अनलाइन गेमफोर जेरै फ्रि फायार बा पाबजिफोर बैफोराव बा मबे मबाइ बा ए मबाइल एजेन्टफोर। बैफोरावहाय बिदिनो सुबुंफोराहाय गेलेनानै बा बैफोराव बिदिनो फैसा थाखा गारनानै बा थबा खामनानै हायो बैफोरावहाय बिदिनो गोबां ओ मा होनो थाखा फैसा गारनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो, नंगौ नङा नोंथां?
औ औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ बेफोराव जोङो बिदिनो गोबां ओ दानि सुबुं समफोरखौ बिदिनो गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो खायफाया मा खालामो बिदिनो गेमफोराव जे फैसा गारनो थाखाय जे बिमा बिफानिफ्राय मोनाब्ला बिसोरहायो फरायनायखौ गारनानै बिसोरो खामानि मावनानै बैफोर गेमफोरावनो गावसिनि जे खस्थ' मावनानै जे मोननाय जे रांफोर बैफोरखौ बिसोरो बैफोर गेमफोरावनो गारो । आरो बिसोरो मा खालामो गावसिनि जे गेम गेलेनो थाखाय बिसोरो जामबुं बा मबाइलफोरखौ गोदान लानांगौ जायो। मानोना गोदान मबाइलफोराव बैफोरबायदि गेमफोराहाय बिदिनो गोबां स्मुथलि गेलेनो हायो आरो। आरो जोङो नुबावो जे बिदिनो गेमफोरनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोरा खोमालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानोना बिसोरो गेमखौ गेलेनानैहायो बिदिनो गोबां ओ गुबुननिफ्राय दाहार लानानै बैफोर गेमफोराव फैसा गारनायखौबो जों नुनो मोनो। फोरखौ गोबां ओ गोबां एसेल' नङा बिसोर गोबां बुरजा बुरजा लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव बिसोरो बैफोर बुरजा बुरजा ला आ ब ब औ। औ आरो बिसोरो बैफोर बुरजा बुरजा रांफोरखौ लानानै बिसोरो होफिननो हायियाव मा खालामनो मा थानो जानानै बिसोरो थैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। खोनदोंना नोंथाङा?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो दानि जुगावथ' बिदिनो फ्राय सुबुंफ्रा उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर सुबुंफोराबो गेमफोरखौ गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना जे जोङो इदिनो लेखा फरायै समाव जे गेलेनाय सुबुंफोर बैफोरथ' बारा एसेबां जेबो गोहोम खोख्लैया नाथाय जोंहा दानि जुगावहाय बिदिनो फरायफुनाय जे लाइमोन गथ'फोर बैफोरो बिदिनो गोबां गेम गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बैसोरो बिदिनो गोबां ओ थाखा फैसा नस्थ' खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा? औ- बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो।
ओ- नोंथाङाथ' ओं- उम- नोंथाङाथ' फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोबखाबाय आरोना नोंथां।
औ- औ-
औ- ओ- जोङोथ' बिदिनो नोंथाङा फ्राय खोथाबो दङ ज आरो जों बिदिनो नुबावो जे गेम गेलेनानै जों गेम गेलेनानै जों जोङोहाय बिदिनो गोबां नांज्लाय खमस्वालफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दानि जुगावहायो । सोरबाया सोरनिबा न'फोराव थांनानै बेफोरावहायो थाखा फैसा खाव- खावहैनायफोरखौबो जों नुनो मोनो। मानोना बिसोरो बैफोर गेमफोरावहाय बिदिनो खालामनोबा बेफोरखौ लेबेलफोरखौ बारा खालामनोब्ला, बिदिनो गोबां थाखाफोर गारनांगौ जायो आरो जायनि थाखाय बेफोर गेमफोराव डायमन्डफोर मानो डायमन्डखौ मोननानै बिसोरो बिदिनो गेमफोरावहाय बिदिनो गेलेनानै बेफोरजों आपग्रेड खालामनो हायो। जायनि थाखाय बैसोरनो गोबां रां नांगौ जायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा फ्राय नुबावो जे बिदिनो जोङो गोबां ओ- सुबुंफोर जे लाइमोन गथ'सा फोरल' नङा जे गिदिरफोरखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगाव जे कलेज फरायनाय सुबुंफोर बैफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जे बिसोरोहाय गावसोर फैसाजों बिसोरो कलेजाव थांनो थाखाय फैसा बिनानै बैफोर गेमफोरावसो गारनाय खौ जोङो नुनो मोनो होनना नथां। खोनानो नोंथाङा?
औ नोंथाङा औ खोनादों खोनादों।
औ आरो जोङो बिदिनो जोंहा लाइमोन गथ'साफोर जेरै हिनजाव सिख्ला गाज्रि बेखौबो जोङो नुना मोनजोबो आरो दानि जुगाव गेम गेलेनायखौ बांसिनानो फ्राय जोङो दानि जुगनि गथ'फोरखौ मान्थलिम गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो होनोब्ला फ्रि फायार होननाय मोनसे गेमखौ दानि सुबुंफोरा बा दानि गथ'फोरा जबांखि मोना आरो गोदोनिफ्रायनो बे गेमाहाय बि बिदिनो बोसोर साथ बोसोरसो जाबाय खोमा नोंथांना?
औ औ औ।
औ जोङो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर गेलेनायफोरखौ ज दो आरो बैफोर गेमफोरखौ गेलेनानै बिदिनो गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि लाइमोन जिउआवहाय बिदिनो जौगानोबो हादों आरो। मानोना बैफोर गेमफोरखौ गेलेनानै जो इउटुब बा फेसबुकफोराव एगारनानै बिदिनो गोबां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों नुनो न मोनदों।
नंगौ नंगौ नोंथा।
औ नाथाय जोङो दानि जुगनि जे गथ'फोर जे बैफोरनि गेलेनायफोरखौनो नुनानै इउटुब बा फेसबुकफोराव नुनानै एगारनाय भिडिअफोरखौ नुनानै बोसोर बेफोरखौ सोलोंनानै बिदिनो गोबां बिसोरो गाव गावनि जिउफोरखौनो खालामदों । आरो जोङो बिदिनो लबावो जे बैफोर गेमफोरखौ बिसोरो गेलेयैेलेै जे गाव नि गाज्रि जायो। आरो बैफोर गाज्रि जानायनि उनावहाय बिसोरो जे मबाइलफोरखौहायो बायफिननो हाया। जायनि थाखाय बिसिनि खर'फोरा बिदिनो मेन्टेल मेन्टेल हस्पि फोराव थांनांगौ जायोबा बिसोरहाय बिदिनो क्रेक गोनां मडेल जायो आरोना नोंथां जायनि थाखाय बिसोरा बिदिनो औ औ जायनि थाखाय बिस्रा थाब थाबनो रागा जोंनायफोरा थाब थाब फैयो बा बिदिनो खर' सालानाय फोर जाखाङो आरो नोंथां आरो बिसोरो मा खालामबावो बैफोर गेमखौ गेलेनो थाखाय बिदिनो बिमा बिफानिफ्राय बिबाबो बिबाबो जे मबाइलफोर मोनाब्ला बिसोरो न'फोराव थानाय जे माल बेफोरखौ फाननानै जे बिसोरो मबाइल लानो हायो बेफोरखौबो बिसोरो खालामो आरो जायनि थाखाय बिदिनो गेमनि गेजेरजों गोबां जेंना जेंसिफोरा न'आवबो सोमजियो आरो बिसोर न'आवल' नङा जे न'आव बिनानै बिसोर मोनाब्ला बिदिनो गुबुननि जे दखानफोर बा बिदिनो बिदिनो मा होनो दखानफोर बा बिदिनो बेलेगफोरनि जा बिम दैफोरनि न' बा बिदिनो गुबुननि न'फोरावहाय जारि हिसाबै थांनानै बैफोरावबो बिसोरो हायो रांफोरखौहायो खो आरो लोगोफोरनिफ्राय रांफोर खामनायखौबो जोङो खोनानो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंगौ थारैनो।
औ आरो जोङो बिदिनो फ्राय जोङो नुबावो जे दानि जुगनि गथ'फोरखौ जोङो बिदिनो गोबां लामा सामाफोरावबो जोङो बिदिनो स्कुल थाङालासिनो बा सोलोंथाइ लाहैया लासिनो बे कलेजफोराव बा स्कुलफोराव लामा सामा गेम गेलेलाबायनाय बायलो दावराव दावसि गावसिनि गेजेरावनो बिदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनबाय आरो नोंथां औ आरो जोबनायाव नुबावो सुबुंफोरा गावनि दुखफोरखौ बिदिनो नस्थ' खालामनाय जों आं दहाय नोंथांनो बुंलांनाय बायदि जे बिसोरो बिदिनो गुबुनफोरनिफ्राय रांफोरखौ जे बिसोरो लाख'नानै बा दाहार लानानै बिदिनो टपआप खालामलाबायनानै गेमफोराव फैसा गारनानै बेसोरखौ जोङो बिदिनो थैलाबायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ औ औ
औ आरो जोङो बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौहाय नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बेफोर सोलोंथाइनि गेजेराव बेफोरबायदि गेम गेलेनाया बिदि गोहोम गोग्लैयो आरोना नोंथां
औ औ
औ औ ओ नोंथां जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ खुगानि रावफोरजों फोजोबनो हाया बा जोङो फोरमायजोबनो हाया आरोना नोंथां औ औ जोंहा समाबोथ' जा जानानै फैबाय दा नोंथांनो दसे सम रायज्लाय लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला